हेलौ नोंथां? औ औ खोनादों
हेलौ।
नों नोंथाङा मा खालामदों?
आं दं ओरैनो ओ एसे ओ बारिजों बेरायग्लांनानै। नोंथाङालाय?
औ आंबो एसे ओ इदिनो जिरायनानै दं।
औ।
औ, ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों एसे ओम औवानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ हरनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा सावरायनो थाखाय एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। थ' बिदिनो ओम औवा होननानै बुङोब्ला जोङो उम गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ औवाखौ बाहायबोदों नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
औ उम जेरै ओ न' लुनायाव न' लुनायावनो जा माबा माबि बिदिनो उम हेबनाय बिदिनो माखासे खामानियाव जोङो औवाखौ बाहायबोगासिनो दङ।
औ।
दा बिदिनो ओ न' लुनायावनो बुंनो थाङोब्ला न' लुनायावनो बे ओम औवाखौ जोङो खुन्था महरै ओ बाहायो। बिदिनो ओम बारान्दा बानायनो थाखाय जोङो बिदिनो आरो सायाव थिं होनो थाखाय जोङो ओ मानला ओ मह रै होनाय जायो बे औवाखौ आरो ओ न'नि ओ बे बेरा बानायनो थाखायबो जोङो औवाखौ जेमफ्ला दाननानै ओ बानायनाय जायो। दा बिदिनो औवाखौ ओम बायदि रोखोमनि हेबनानैबो ओ डिजाइण्ड खालामनानैबो जोङो ओ ओ होनाय जायो बेरा महरै।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो ओम औवाखौ जोङो औवा गोरानखौ ओ बन जानायावबो बाहायनाय जायो।
औ।
औ बिदिनो ओ औवाखौ जोङो जेखाइ खबायाइ दाला सानद्रि दाला सान्द्रि बिदिनो ओ माखासे ओम आइजें आइला हेबनायाव जोङो बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ, ओं बिदिनो ओं बायदि रोखोमनि डिजाइन बानायनो थाखायबो जोङो ओ औवा राइदिं बेब बेबायदिखौ जोङो ओम हेबनानै बानायो बेखौ जोङो आरो ओम बायदि रोखोमनि डिजाइन खालामनानै ओ मुवा बेसाद बानायनानै जोङो फाननोबो हायो। दा बिदिनो औवाखौ जोङो औ औवाखौ जोङोे ओम लेखा लेखा बिलाइ बायदिसिना ओ बानायनो बाहायो औवानिफ्राय। ओ औ औवानि औवानि बे जिहेथु गोरलै एबा मेवाइ औवा मेवाय बेखौबो जोङो ओ जानाय जायो बे ओ औवा मेवाय खौ जों मव औवा मेवाइखौ बानायनोब्ला जोङो गिबियावनो बे औवा मेवाइखौ दाननानै ओ जोङो हानानै आसारबो खालामनाय जायो आसार खालामनानै बिदिनो जोङो अनला महरैबो जानाय जायो औ अनला महरैबो जानाय जायो। ओ बिदिनो ओ थेवबाबो एसे ओ औवानि सायाव सावरायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि ओ सुबुं माहारिनि गासैबो खामानियावनो गासैयावबो नङाबाबो जिखुनु मोन माखासे माने ओ गोनांथि आरो औ बुहुद माने गोनांथि दं जोंनि जोङो गोदो गोदायनि ओमफ्राय ना दासिमबो जोंनो औवानि बाहाइनाया खम नङा जों गोबां रोखोमनि गोबां दा नोंथाङा जेरै बुंदों गोबां जेरावबो बाहायजायो होननानै गोबां गोबां रोखोमनि जोङो बाहायो बे हौवाखौ औवाजोंनो जोङो माखासे न'नि खामानि जेरै नोंथाङा बुंदों गोदोनि समावथ' अ न'आव लुनो थाखाय औवाया बांसिन गोनांथिमोन जोङो बांसिन औवानि उम औवानि न' खुन्था औवानिनो जोङो थोरिनि न'आव जोङो औवानि जेनला बिदि मुदा बानायनांगौमोना बिदि नांगौ जायो मोन‌ माखासे आरो जोङो जोंहा बैसांबो बिदि दंफांनि बैसांआबो गैयानोमोन नों गोदोनि समाव बांसिन औवानि जेनलाबजोंबो बानायनानै बैसां बानायनाय जायोमोन। आरोबाव बेखौनो जोङो औव औवाजोंनो जि दो आरो औवानि औवाजों जों बुंङोब्लाथ' जोङो दासिमबो माने गोबांङावनो बाहायनाय जाखायो जेरै आरोबाव ओ बिदिनो खादा हेबनाय बा जेखाइ दाल दा बिदिनो संग्राय बेफोरावबोथ' माखासे मानि नांगौ आरोबाव सेन खखा बेफोरबायदिनो आरो जोङो बे औवाजोंनो माखासे ओ उम आबाद मावनायाव जेरै जोङो लाव खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि जोङो सां बानायनानै होनाय जायोना बेफोरखौ मान लानो थाखाय खोनादोंना नोंथाङा
औ औ औ
औ ओ बेबायदिनो बानायनाय जायो। आरो औ
औ औ खोनादों नोंथां
नो औ खोनाबाय दे नोंथां खोनाबाय बिदिनो आरो मा माखासे जोङो ओ गो गिदिर गिदिर जा जोङो बिल्डिं लुनो नायफोरावबो जो न औ नोथां
औ औ औ नोंथा
औ औ जोंनि ओ मा होनो जेर बारि बारिनि जेनेब बारिनि बाउनडारि बेफोरखौबो जोङो बेरा होनानै दुमथेनाय जायो आरोबाव लोगोसे
बिदिनो जोङो आ आ ओं
मा बुंनो नोंथाङा? मा बुंदोंमोन नोंथां खोनायासै औ
खोनाबायना नोंथां?
ओ बिदिनो ओ ओस आबा खोनादोंना नों थाङा हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना औ बिदिनो जोङो ओ औ बिदिनो जोङो आबाद मावनायावबो
औ
मोसौ मैसो ओ हाबैनि थाखाय मोसौ बोरमा हाबैनि थाखाय जाहाथे जोंनि ओ मैगंफोरखौ जायैनि थाखाय जोङो सोरगिदिं औवानिनो औवानिनो बानायनाय जायो से कर जायखौ बुङो सेकर औ बेबायदि जोङो ओ बानायनानै ओ होनाय जायो
औ
बिदिनो जोङो ओ ओ बेफोरबायदियावल' नङा जोङो न'नि सोरगिदिं ओ सोरगिदिं न'नि सोरगिदिं जोङो ओ बे औ औवाजों जोङो बेरा बानायनानै लानाय जायो जाहाथे न'फ्रराव ओ मोसौ मोसा हाबा बेनि थाखाय बेराबो बानायना लानाय जायो बिनो जोङो औवाजों औवाजों जों दाला सानद्रि जेखाइ खबाइ सेन खखा बेल' जोङो बानायनो हाया जों औवाजों ओ हासिबबो बानायनो हायो आरो
औ न नंगौ नोंथां
आरो ओ औ ओमफ्राय बायदि रोखोमनि जोङो ओ औ बायदि रोखोमनि जों आइजेंआ बानायनो हायो यो जाय होजों
औ नंगौ ना गोदोनि ़सिावथ' ओ नोंथां मोनसेनि गोदोनि समावथ' जोङो बांसिन जों मा होनो हानिसो नङामोन होनना बे समाव आरो जोङो माने सोरबा बायदिया फाथेसिना जों नङाब्लाबो बे औवानि औवाखौनो जोङो लाजोंनो जो इन्जुर बायोमोन ना नङा होमब नोंथां? औवानिबो जोङो इन्जुर दुमोमोन ना
औ औ
खोनाबायना
औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां बुं औ औ
हेल'
औ खोनादों नोंथां
अ आरोबाव जों औ खोनाबाय नोंथां दे
औ औ खोनादों
औ आरोबाव जोंनि ओनसोलजों औवानि आबाद बो गोबां मावनाय जायो नोंथां औवाखौनो जोङो बिदिनो पास बिगा गाहाम बा बिदिनो दस बिगा गाहाम जोङो मनै बे जायगायाव जायोब्ला जेबो आबाद मावनो हायाबाथाय जों बेहाय जों आबाद औवानि आबाद जायो आरो औवाखौ बुरजा बुरजा गायनानै
जोङो बोसोरनि उनाव बोसोर बिदिनो फानबाय थासिगोन आरो बिदिनो मास से ओ औ रांनि मा होनो हेफाजाब जानाय जायो जेनेबा औवाजोंबो जोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो औ
गोबां मुलाम्फाबो जायो औ त बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समा जाबायमोन नोंथांजों ओ सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनदों बिदिब्ला ओ दोननोसै सै नामा नोंथां औ